औे बेनो
औ
नोंथांङा
औ आङो जाखांना दायो गोलांनानै दङ नोंथांङाङाल
औ आंबो बेबायदिनो दङ जिरायनानै दङ
औ नोंथाङा आंखौ फन खालामनायनि जाहोनखौ खोन्थानो हागोन नामा
अ नोंथांजों मोनसे बाथ्रासो सावरायनो सानदोंमोन आं मोनसे टपिकनि सायाव बेयो जादों जोंनि बर' समाजा गोदोनिफ्राय दासिमाव माबायदि सोलायनाय फैखो मा मा सोलायनाय
औ
फैखो आरो माबोरै जौगाबोखो बेनि सोमोन्दै फंनैसो सावरायनो थाखाय नोंथांनियाव कल हरनाय जादोंमोन आरो सावरायजागोन ने नोंथांजों
औ सावराय जागोन नोंथां
औ जेनेबा बर' हारिया बर' समाजा गोदोनिफ्रायनो हाग्रा सेर आरो दैमा सेरफोराव थानो मोजां मोनग्रा मोनसे हारि बिथांमोना सानोन दि गावसिनि नि नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ बा जाग्रा आदारफोरखौ बिथांमोना हाग्रा बंग्रानिफ्राय आरो दैमा दैसानिफ्रायनो बुथुमना लानो हायो बिदि सानोमोन बिथांमोना बै हाग्रा सेर आरो दैमा दैसा सेरफोराव बिथांमोना थायोमोन आरो जेरैबायदि हाग्रा बंग्रानिफ्राय बिथांमोना बुथुमोमोन फिथाइ सामथाइ बेबायदिनो ओ। जाग्रा आदारफोर बन दंफां आरो बेबायदिनो मैहुर खालामनाय बेबो मोनसे मुंख'जाथाव आयदामोन आरो जेरैबायदि मै अमा आरो सेसा बेफोरखौ मैहुर खालामनानै जानाय बेबायदि जायोमोन आरो आरो बिनि अनगायैबो दैमा दैसा बेफोरनिफ्रायबो ना साम' खांख्राइ बेफोरखौ मोननाय जायोमोन। आरो बेजों लोगोसेनो
औ।
दैमायाव जि सुनाय दुगैनाय आरोबाव मैगं थाइगं सुनाय आरो एखनब्ला
औ।
माइरं सुनाय बेफोर हुदायाबो जोंनियाव बर'फोरनियाव दंमोन होननानै जों खोनानो मोनो आरो बेनिखायनो बिथांमोना दैमा सेर हाग्रा बंग्रा सेरफोराव थानो मोजां मोननाय बे हुदाया दंमोन जाहैदों।
औ।
बिथांमोना आरोाव थानो मोजां मोनामोन माने बे बैफोर गावसोरनि नांगौ जानाय मुवा बेसाफोरखौ ह हाग्रा बंग्रा आरो दैमा दैसानिफ्राय बुथुमनानै मोनो बेनिखायनो बेफोरबायदि जायगायाव थानो मोजां मोजां मोनोमोन आरो बेबायदि नोंथां। नाथाय आथिखालाव बेबायदि जानानै थायासै बर' बर' मानसि खाथिफ्राबो टाउन सहर बायदिफोरावबो थानायखौ जों नुनो मोनो आरो बिथां। बेफोरनि जाहोनखौ जों नागिरोब्ला मोनो दानि मुगायाव स साख्रि बाख्रि नागिरनाय सोलोंथाइ लाहैनाय बेबायदिनो खामानि दामि दामानि नागिरनानै टाउन सोहराव थाहैनाय बेबायदि जाबाय आरो बर'फ्रा आथिखालाव जेरावबो गोसारनानै थानायखौ जों नुनो मोनदों बेनिखायनो
औ।
नोंथाङाबो माबाफोर द बुंगोन नामा फनैसो
गोदोनि सम दानि सम होनबाथ' गोबां सोलायनाय जोंनो नुनो मोनबोदों। गोरलैनि सम गोरलैै समब्लाथ' गोबां जोंना बर'नि जेनेबा आं बर'निखौनो बुंनो सानदों बर'नि सायावहाय जेनेबा लोगो नालाय गोबां जोंना बर'नि सिगांनि समफोरखौ आङो बुंनो नाजागोन। जेब्ला गोदोनि बर'नि न'खर आरो दानि बर'नि न'खर गोबां फाराग फैबाय सोरेनोबा गोदोनि समाव जोंहा दाउ अमा फिसिनाय बायदिसिना फिसिनाय बेफोरनि सायाव एसे गोसो होयोमोन बांसिनानो थ' बिनि सायाव आङो फन सो खुंगोन। अमा फिसिनाय होनोब्ला जोंना अमा फिसिनाय दाउ फिसिनायजोंनो बांसिनानो जायगा। बा मैला जायो नङा होमबा? बांसिन मैला बायथामो। बांसिन बेफोरखौ नुनो मोनोमोन आरो सिगांनि समावहाय जायनि जाउनाव गुबुन देनबा बिदिनो एसे मानसिफोरजों जेनेबा बुं जानाय बायदि जायोमोन आरो जेनेबा सलिबाङैनो जेनेबा बेफोरबायदि जायो दायो जोङो खमखौ नुनो मोनसै आरो जेनेबा सिगांनि समाव रां खावरि बिथिङावबो एसे नोरजियामोन दानि समावहाय एसेबाबो जोङो जौगानायखौ नुनो मोनो आरो बेफोरबायदिनो आबादनि बेलायावबो सिगां समाव सिगां समाव जोङो हालेवनानैहाय बर'नि हारिमु गुबैयै हारिमु जेनेबा हाल खदाल नांगोल जुंगाल बेफोरजों हालेवनायखौ जों नुनो मोनोमोन दानि समाव जोङो ट्रेक्टरजों जोङो हालौनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेबायदिनो गायखांनायनि उनावबो बेफोरबायदि सिगांनि समाव हासार बाहायामोन दानि समाव जोबोर हासार बाहायो सिगां समाव हासार बाहायोबाबो मोसौ खिफोरखौ जोङो फ्रेस फ्रेस जेनेबा मिथिंगायारिनिफ्राय मोननाय बेफोर हासारखौ जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय दानि दानि मुगायाव जोङो जोबोर रासायनारिक हासारफोरखौ जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो गोदोनि समाव बेफोरबायदि ना हा मैहा थांनायावबो ना मै ना बेफोरखौ जोङो हमनानै जायोमोन खिन्थु दानि जुगाव जोङो बायनानै जानायखौ नुनो मोनसै आरो जेनेबा मा जायनि मानि जाहोनाव होनोब्ला मानो होनोब्ला जोंना दायो गोबां बिलोफोरावहाय दैमा-दैसाफोरावहाय दायो ना गुरनो थांब्लाबो जोङो नाखौनो बारा मोननो थांलिया ना मोनैनि जाहोनाबो गोबां दङ जानो हागौ बेफोरबो नाथाय जोङो बेफोरनि जाउनाव जेनेबा जायनि जाउनाव जोङो जेनेबा गोबां नोंथाङा बुंबाय जेनेबा गोदो समावहाय गामियाव थायोमोन सोहोर नोगोरफ्राव जोङो थानो बायोमोन बेफोरबायदिनो सोहोर नोगोरफ्राव थानायफोरखौ जों नुनो मोनो ओमफ्राय आरो रांखावरि आरजिनायखौ जोङो हाजासे साख्रि बाख्रि मावनानै आरजिनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेफोरबायदिनो गोबां रां आरजिनानै जोङो सम सम जेनेबा होनो हायै जेनेबा समफोरखौ जोङो मोना नालाय जेनेबा गामि ओनसोलावहाय थाग्राफोरा समफोरखौ एसे दिहुननो हायो खिन्थु दानि समावहाय गामि ओनसोलावबो माने बांद्रायखौ समखौ मोननायखौ जों नुनो मोनला ओरैनो बायनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेफोरबायदिनो गोबां दङ गोदोनि सम दानि सम नायोब्ला आरो बेफोरबायदिनो लामा सामायाबो होन ओमफाय हस्पितेलफोरबो जेनेबा देहा फाहामसालिफोराबो गोबां खममोन आरो सिगांनि सिगांनि दिनावहाय दानि दिनाव माबायदि दङमोन जि बायदि दङमोन बेफोरबादिनो एसेबाबो खममोन आरो माने खमानोमोन आरो जोङो माबा मोनसे जायोब्लाबो गुबुन जेनेबा बेमार आजार जायोब्लाबो जोङो डक्टर होसोनो थाखाय थांनांगौ जायोब्ला माबा मोनसे दालांफोर लामाफोर बेफोरनि मा बेफोरनि थाखायनो जोंहा एसे उसुबिदा जायो जायोमोन आरो जायनि जाउनाव जोङो। अबेस्रा जिउ गोमानोबो गोनां जायो आरो ओमफ्राय बेफोरबायदिनो गोबां दङ जोंना। लामा सामायाबो मोजां एसेबाबो मोजां जानानै फैबाय सिगांनि समावहाय हाग्रा बंग्रामोन दानि जुगाव एसेबाबो स्रां स्रिं साफा जाबाय। आबाद मावनायनि बेलायावबो होन बिनो एसेबाबो जौगाबाय आरो सिगां समावहाय जोङो। हाले एवनानै जायोब्ला हालौ एवनानै माइ गायोमोनब्ला जोबोद खस्थ'यै सानदुं अखा सिजा सिजा गोबाव गोबावहालागै। गायनांगौ जायोमोन दानि जुगाव बेबायदिनो जमा जमा गामि। गामि लाना गामि। बेफोरबायदिनो गोबाव गोबां ओंखारो आरोना जेनेबा बेबायदिनो आइजोफ ओंखारनानै जमा जानानै बिदिनो गायलाय लायो आरो जमा जमानो फाला बदलद गायलायलायो ट्रेक्टरजों एवबाय जेला खनसेनो फोमोन जायो नालाय बेफोरबायदिनोे खेबसेनो बुरजा ओंखारनानै खेबसेनो सोरनाबा हा खमबाथाय एसेयावनो खेबसेयावनो जोबो आरो बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो सिगांनि समाव बेबायदिनो दब्लायसे दब्लायनै सानसेयाव एव वोमोन नालाय थ' बेबायदिनो नांगोलजों एवोमोन गोबाव सम लायोमोनानो जायनि जाहोनाव अखा बांखा जोबोद सि जानांगौ खाम जानांगौ जायोमोन आरो बेफोरबायदिनो सोलायनायखौ जों नुबोाय गोबां दङ बुंनो थाखाय बेफोरनि गेजेरावनो नोंथाङाबो एसे बुंलाय
आरो बे गोदोनि समावहाय जोंना जिब जुनार फिसिनायनि बेलायाव जोङो लेथ्रायै फिसिनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो नुनो मोनदों फोरखौ जोङो स्टेेनडार्द लेभेलाव फिसिनानै बेै फार्म खालामनानै दाउ फार्म अमा फार्म बोरमा फार्म बिदि खालामनानै जों फिसिनायखौ जों नुनो मोनदों आरो आरो बिनि अनगायैबो जोङो सिगांनि समाव गोदो गोदायनि समाव सोलोंथाइखौ बांद्राय बेसेन होनाय नुनो मोनामोन नाथाय आथिखालाव सोलोंथाइ खौ गोबांथार बेसेन होनायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो बिनि अनगायैबो जोंनि बर' समाजाव गोबां खोमसि फोथायनायफोर दंमोन बै गोदोनि समावहाय नाथाय दानि बिगियान बिगियान बिगियान जौगानाय लोगो लोगोनो ओ जोंनियाव खोमसि फोथायनाया लासै लासैनो गैया जाबोदों जेब्लानिफ्राय सोलोंथाइ आरो बिगियानारि दिहुनथाइफोरा बांबोदों बेनिफ्रायनो जोंनि गेजेराव खोमसि फोथायनायाबो लासै लासै खमायबोनो हमदों आरो दा बेफोरबायदिनो बर' समाजाव आरोबाव दङ गाननाय जोमनाय बेफोरनि बेलायाव दङ ओ आरोबाव दङ ओ फोरबोफोर फालिनायनि बेलायावबो गोबां एसे एनै सोलायबोबाय आरो सिगांनिफ्राय साबस्रांनाय लाबोनाय जाबाय बेफोरबायदि खालामनाय
गोबाव बर' फोरनि गेजेराव सोलायनाय फैबाय आरो जौगानाय फैबाय बेखौ जों नुहुरो रांखान्थि बिथिङावबो एसेबां मानि सिगांनि रुजुनायाव गाज्रि नंलिया आरोबाव जों नुनो मोनो जोंनि थानाय जानाय एबा सुंदयै बुंबा स्टेेनडार्द लेभेलाबो एसे बारायबाय सिगांनि रुजुनायाव गोबां जौगानाय फैबाय आरो जोंनि बर' समाजफोराव बर' न'खरफ्राव
मा बुङो
बुजिनायजों गुबुननिफ्राय सोलोंनानै ओ रोंनाय जाबाय बेफोरबायदिनो बेबायदिनो नोंथां।
उम औ नोंथां अब्ला जोङो बेखिनियावनो फोजोबनोसै नामा जोंनि टपिकखौ?
औ जागोन नोंथां जोंनि सावरायनायखौ बेखियावनो दोन्थ'नोसै नोंथां नोंथां
उम औ गोजोनथों